ओ गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जासिहरना थाबाय नोंथांसिम नोंथां दा फि नोंथाङा दा फ्रि दं नामा ओ होमबा जोङो नोंथाङा जोङो बिननो आबहावानि माखासे ओ जेनेबा जेरै गाज्रि जानाय बा गुबुंले जानायनि सायाव जों सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
औ होमबा नोंथांमोनथिं दा बिदिनो आबहावायाथ' माबायदि जाना दं बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होबा मोजां जागौमोन आरो बेफोरखौ मा स्टेप लानाया मोजां जागोन इयुननि थाखाय बेफोरखौ एसे फोरमायना होयोबा बहुद गोजोननाय थागोन
ओ जोङो आबहावा बुङोब्लाथ' आथिखालनि जो आथिखालनि आबहावाया जों नियाहाय गोबांनो साननो थाङोबा गुबुंले जानो हमबाय नङा होमबा दायो जोङो ओ आबहावा रैखाथि एबा आबहावा साप बा लुबैदोंबा जोङो गिबियावनो गायग्रोनांगोन बिफां लाइफांफोरखौ जोंनो जोंनि थाखाय बहुद गोनांथिसिन आरो आबहावा रैखाथि खालामनोबा जोंनियावथ' बुंनो थाङोब्ला आबहावायाहाय दा गाज्रिखौनो होननानै बुंनांसिगोन मा मानो होनोब्ला जोंना आथिखालावहाय गोबां गरम एबा बिदुंनि थाखायहाय जोङो भुगिनांनानै दङ बिनि थाखायनो जोङो ओ बिफां लाइफां एबा बायदि रोखोमनि बिफां गाय गायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांसिनथार आरो आबहावा रैखाथिनि थाखाय जोंनि थाखाय औ दायो ओ हौवा रैखाथि बुङोब्ला जों गिबियावनो बन्द' खालामगोरोनांगोन गोबां माने ओ प्लटिकट ओ प्लास्टिकफोरनिफ्राय जोंहा गोबां माने गाज्रि ओ बारहावा सा सोमजियो एबा गेस सोमजियो सावबाबो नङा होमबा बेफोरनि थाखायबो जोंहा गोबां आबहावा गाज्रि जानो हमबोगासिनो दङ जेरावहाय जोङो प्लास्टिक खौहाय जाहा थाहा गारनाङा एबा जेराव मोनदों बेहाय गारनानै दोन होन नाङा बेफोरबायदि जानाङा आरो जोङो प्लास्टिकफोरखौहाय जों मोनसे जायगायाव ज' दोननानै सावनांगौ आरो एबा गारनांगौ मोनसे जायगायाव मोन ओ बैफोर आथिखालावहाय गोबां ओ प्लास्टिक ओंखारनायनि जाउनावबो जोंनि मोनसे बारहावाया गाज्रि जाबोनो हमदों आरो जेराव मेराव गासिबोयावनो होननानै बुङो। सानना थाङोब्ला जोंनियाव बा मोननै मोनथाम प्लास्टिक हरफायो नङा होमब्ला जोंनियावहाय गिबियावनो बे प्लास्टिक बुस्थुआनो आबहावाखौ जोबोरै गाज्रि खालामो दायो जोंनियावहाय गोबां प्लास्टिक ओंखारनायनि जाऊनावहाय जोंनि आबहावाया जोबोर गाज्रि एबा लेथ्रा जाबोनो हमगासिनो गिबियाव जोङो प्लास्टिक खुनु बे प्लास्टिक बुस्थु होननायखौहाय जोङो गिबियावनो खम खालामग्रोनांगौ आरो जोङो। सेवग्रा बुस्थु मोनसे मा होनो केरि बेग जोङो जोंनि थाखाय इउस खालामनांगौ आरो जोंनि थाखाय मोनसे कम्पानिया माने बेफोरखौ दुरुननांगौ आरो आंनि साननाय मथे समलियानो सेवनाय बेफोरबायदि मोनसे सेवग्रा बुस्थु केरि बेग माने जोंनि थाखाय दुरुननांगौ आरो आंनि साननाय मथेबा
बैफोरनि थाखायबो जोंहा दायो आबहावाया जोबोर गुबुंले जादों जेरैहाय। बिदुंखौनो जोङो आथिखालावहाय गोबां जानो थांगासिनो दङ बिदुंआ जेरै जोंङोहाय अबा थानो थाखाय अबेबा थाथ'नो थाखाय दा आथिखालाव गोबां माने। गोजान गोजानजोंसो मोनसे बिफां नुनो मोनसिगोन नुनो मोनगासिनो। बिनो बिनि थाखायनो जोङो लामा सामा मा अबबा मोनसे फिल्ड एबा। गावबा गावनि गामिफ्रावहाय गोबाङैनो बिफां गायनाय। गायनांगौ आरो अब्ला नोंथाङाहाय दानि जिथु आबहावा आरो गोदोनि आबहावायाव माबा मोनसे बेफोर डिफारेन्सखौ नुनो मोनदों नामा नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा।
औ निदसय आं खोन्थानो हागोन नोंथां। दानि आरो गोदोनि आबहावानि जों फारागथिखौ लाबोयोबा। दायो जों गोबां बेबायदिनो फारागथिखौ माने बहुद जौखोन्दो जों नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला जौसे जौसे जौखोन्दोआवहाय जोङो दिनै बुंनो हायो। स्निजिबा दाइनजि जौ खोन्दोआनो बहुद बेबायदि सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। आबहावा बुङोब्लाथ' नोंथाङा अलरेडि सिगाङावनो बुंबाय जे बिदिनो गोबां जोंनि दै बा बार। बेबायदि गोबांजों माने गुबुंले जानाय नङा होमबा नोंथां। लोगोसे जोंनि ओ जि आबहावा गारजि जानाय बा आबहावा गुबुंले जानाय। आंनि सानना मोननायाव आं बेखौनो मोनदों जे माने जोंनि बे दा जौगानायजों लोगोसे बेफोर बायदि जोङो माखासे मेसिनारिफोर बुस्थु दिहुनदों लोगोसे जिफोर बायदि दारिमिन जों बहायदों जेफोरबायदि जों गारि म तर बेफोरखौ जों बाहायदों। बेफोरनो माखासे जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामदों आरो लोगोसे बहुत बिदिनो माबा दंबायो। गोबां बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङा नुगोन गोबां बेबायदिनो दावहाफोर जादों बे दावहाफोराव बाहायनाय माखासे आगजुफोर जेरै बमा बेफोराव बेफोरनि माने माखासेया बारहावाखौ जोबोर माने गारजि खालामदों आरो बि- बे बमाफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे गेसफोरा जाय गेसफ्रा माने जोबनानै थाङा नङा होमबा नोंथां? बेखौ माने मोनसे एक्सट्रा माबानानैसो बेलेग जायगायाव दोननो हानाय बेबायदि दङ खिन्थु फोजोबनो हाया बेबायदि आरो मा ओमफाय आरो दारिमिनफोरखौथ' नोंथाङा मोनथिखायो माबायदि आबहावा गुबुंले बानाय दैनिफ्राय लानानै बारनिफ्राय नङा होमबा नोंथां? लोगोसे गोबां बेबायदिनो दंबायो नोंथाङा ओ दानि जानो हागौ दान मोनसे दान मोननैनि सि-सिगाङाव ओ बिदिनो रादाबफ्राव होदोंमोन। ओ बेबायदिनो दारिमिनफोर दं आं मोनसे ओरैनो बिदिन्थि होननोसै थैबै दा सोलिबाय सोलिबाय थानायावनो होनोसै दा खोना
खोनादोंना नोंथां? नोंथांनि ओ नेट एबा रायज्लायनाया मोजां खोनायाखै। हालौ। खोनादोंना? हालु। हेलौ खोनादोंना नोंथा? नोंथांनि रायलायनायखौ खोनादिया। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादिया नोंथां। हेलौ हेलौ हेलौ